खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादोंना नोङो?
नोंथाङा खोनादों ना?
अ आंथ' खोनादोंमोन खोनानायालाय। आंथ' खोनादोंमोन खोनानाया नोंलाय खोनादों हेलव हेलव!
हेलौ अ खोनादोंना?
नोंथाङा मा
हेलौ मोजां खोनानायाखैमोन खोनायाखैमोनलै, हेलौ?
दों नोंथाङा मा खालामदों सं?
आदसा आङो गरमखायनो ओरै बाहेरजों ओंखारबोदोंलै ओंखाम सोंखाम जाखांलायनानै माने बाहेरं दसे बारहावा जाहैनो होननानै, न'आवबो बेसेबां थाबाय थानो ना? नोंहालाय मा खालामदों माने, नोंहालाय मा खालामदों?
गरमखाय आंबो बाहेरायाव खामसालियाव बिदिनो जिरायनानै दं आरो ना।
आतसा ओमफ्राय
औ जायाखैनो जा थ'वाखैनो जोंना, दासो संनानैसो दङ माने।
मा ओंख्रि संगासिनोमोन, मा ओंख्रि संदों?
ओ जोंना दहय माबा थास' बिबार एसे लाबोदोंमोन बेखौनो हानानै आरो एसे ब्रयलार लाबोदों बेखौनो संनो नागिरदों आरो ना।
आतसा! ओ जाहाबो ब्रयलारानोमोन, ब्रयलारजों मैथा इ माने बयलारजों मैथा संना जादों दिनैहाय, थारमाने आङो दायो नोंहा फ्रिमोन ना?
औ आं दायो फ्रियानो दङ।
आतसा माने जेबो खामानिथ' गैथ'खायाना दायो?
औ गैथ'वा जेबो गैथ'वा।
माने आं दायो सुंद' टपिक मोनसे लानानैसो सावरायनो होननानै फैनाय जादोंमोन माने।
औ औ दे सावराय औ दे दा सावरायजागोन दे।
टपिकआनो जाहैबाय रिसाइकेलिंनि आरो ना माने जे बुस्थुखौ जोङो हा माने जों गारखांनाय बुस्थुखौ जोङो बनाय फिनो जोङो मा बोरै बनायफिनो, मा खारननि थाखाय बनायफिनो, ओमफ्राय बनायनानै जोङो मा मोनो जे जोङो बे बुस्थुखौ मा बुस थुआव जोंनो गाज्रि खालामो, बे बुस्तुनि बारै रायज्लायनो सानदों आरो ना आङो। आदसा माने आं गिबियावनो बुंग्रोनोसै जोङो बोरै बावनायफिनो होनबा जोंहा जे जोङो जों बिदिनो जुइस लोंखोन्दा बथलफोरखौ जोङो बे इदिनो गारला बायोबाथाय जोंना ओरैनो पलिउसनसो बारायगोन नालाय जों जों बेफोरखौ गारलाबायनानै लेथ्राफोरसो खालामनाय जायो नालाय, ओंखायनो जोङो बेखौ बनायफिननाय जायो जे जोङोहाय माने लेथ्रा बुस्थु गारि बायदि प्लास्टिक बुस्थु गारि बायदि, खोनादोंना?
औ औ औ खोनादों।
ओमफ्राय आरो जेरै जोङो लहाखौबो बनायफिननो हायो जों। लहाखौ बनायनो होनबा जोङो लहाखौ जे बिस्थुमोन बे ओमफ्राय साबसिन आरो हामसिन बनायनो हायो जोंहाय बिदिनो मोनसे लहा थुख्रा फिसाजों बिदिनो सावनानै मोजां बनायफिननो हायो माने जोङो। आरो बेजों लोगोसे जोङो प्लास्टिकखौ बिदि जाहा थाहा गारनानै ओ दोस्लायस्लाय जोङो बेखौ ओ माबा खालामनांगौ रिसाइक्लिं खालामनांगौ होमबाना जोंना। ओ औ मोजां जाफिनो माने बनायनाया आरो जों रिसाइकेल माखासे बुस्थु खालामनो हायो जे जोङो पेपारखौबो रिसाइक्लिं खालामनो हायो प्लास्टिकखौबो हायो। बिदिनो ग्लासखौ बोहायो जों लहाखौ बाहायो जों आरो बिदिनो। कार्डबर्ड जे थखथा बाथामफोरखौबो बनायनो हायो जोङो रिसाइक्लिं खोनादोंना बिथाङा। हेलौ हेलौ।